औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ माबोरै दं नोंथाङा? औ आं मोजाङैनो दङ' नों- थाङालाय
औ आंबो मोजाङैनो दङ'।
औ। दे होमबा जोङो दानाय लुनायनि सायाव एसेसो सावरायनोसै ना
औ ओ जों दा बर'नि खोनादों। अ जों दा बर'नि दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनि नामा? दा दानाय लुनाय होनना बुङोब्ला खोनादों ना? औ दानाय लुनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय। खोनानो मोननाय जायाखै नोंथांनि रायलायनायखौ।
खोनादों?
खो मोजाङै खोनानो मोननाय जायाखै।
औ खोनाबाय ना? औ खोनाबाय ना? औ। खोनाबाय ना? खोनादों ना? औ नोंथाङा खोनादों ना? ओ आं‌निया गैखाया दे। दानबायबा?